औ औ नोंथां खोनादों।
नोंथांनि सेराव आं दा ना हमनाय आयदानि फारसे बुंनो सानदों। आं बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां दे बुंनो हागोन। दे
ओ ना हमनाय होननानै बुंब्लाथ जों गोबां सुबुं माहारिखौनो जों ना हमनायखौ जों नुबोदों नों
औ औ औ नोंथां औ औ।
बिहाय जोङो बुंनो थांबा जोंनि बर' समाजनि अनगायैबो गोबां मानसिफोरानो गोबां सुबुंफोरानो बेफोर बेबायदि ना हमनायखौ जों नुबोदों।
औ औ नोंथां औ।
आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबांखौनो गोदोनि मुगानिफ्रायनो जों जोंनि बर'फोरखौ बांसिन मख'नो हायो। मानो होनबाना जोंनि सुबुं सुबुं फोर बर' सुबुंफोरा गोबां नाहा मैहायाव थांनानै जिउ खुंबोदों। बेफोरबायदिनो ना गुरनायनि बबेलायाव जों गोबां आइजेंफोरखौ सिगां जोङो ओ बुथुमना लाग्रोनांगौ जायो। जोङो ना गुरनो थाखाय जोंहा माख माखासे औवाजों बानायनाय जेखाय आरो बिदिनो ना बिनो थाखाय जाहा खबाइ लानांगौ जायो। जेखायजों जोङो बेबायदि दि बिलोफोराव थांनानै एबा अबेबा ओ दैस्लंफोराव नाफोर नुयोब्ला एबा हाखरफोराव नाफोर नुयोबा बेख गागोम गागोमनो जोङो हावखांनाय नाफोरखौ हनाय जायो अब्ला गाग्लोबलायबायायोबा जोंनि बे बेफोरबायदि जेखायाव नाफोरा गाखोफैयो आरो जों बेखौ उनाव मोजाङै बासिनानै जोङो जोंनि खबयाव सोनानै लायो थिग बेबायदि बिदिनो जोङो माखासे आरो औवा जोंनो बानायबावो ना हमनायनि बारै बुंनो थाङोबा जोंना खबायबो दङ औ औ खखाबो दङ नोंथाङाबो बे खखाखौ मिथियो जानो हागौ आरो खखाजों लोगोसे जोंहा सेनबो दङ खखाखौ जोङो बेफोरबायदिनो ओ ओ दुब्लिफोराव दैफोरा जेब्ला जोङो दै बलायनायफोराव जे दै फैबाय थायो बेहाय माखासे ना फोरा जमायै फैनानै बेफोरबायदि दैनि लामाजों ओंखारबोयो होन्ना मिथिनानै जोङो खखाखौ साना दोननाय जायो
औ औ
बे एखे रोखोमैनो जोङो सेनखौबो बिदिनो सायो नाथाय सेनना उदैजों खर'थिं बिना गुदुं गुदुं खालामामनाय जायो आरो उदैथिंबो जों गु्देखौ होनाय जायो नाथाय जोङो सानो रोंबासो बे खखायाव जोङो नाखौ हमनो हागोन एबा ना खौ जोङो ओ मोननो हा हागोन गिबियावनो जोङो बेखौ सानो थाखाय गोबां मोजाङै आलि खोना लाग्रोयो बे आलिनि उनाव जोङो बे जेखाय खबायखौ ओहो बे सेन खौ जोङो मोजाङै ओ बिनि उदैनि गब्लंखौ मोजाङै होनानै ओमफाय बिनि सायाव जोङो ओ बिनि खर'खौ माथिनानै ओमफाय बिनि सायाव जोङो माखासे हा होनानै फबना दोननाय जायो जाहाथे बियो थायो आरो दै दै फोजों गोजावलाङिफोरबायदिनो ओमफाय उन उनाव जेब्ला बे सेनाव नाया नांगोन अब्ला जोङो बेखौ ओ लखबनानै बाल्सिंफोराव लखबनानै खर'नि खाथुमनायखौ जोङो लखबना बालथिं लखब फैनाय जायो खनानै आरो बेफोरबायदिनो जोङो नाखौ आरो माबाजोंबो फल'फोरजों फल'खौथ' नोंथाङा मि थिगौ जांनो हागौ बि बेखौबो बुंनो हायो जोङो बेबायदिनो जोङो जोंनि औवाजोंनो बानायनाय। फल'खौबो जोङो। बबेबा माबेयावबा ना थब्ल'नाय नुयोबा आबो माबेयावबा ना बोरैबा गलबनाय नुयोबा बे डाइरेक्टलि जों फल'खौ खोबहरो ओ- खोबहरनाय जायो। गावनि बोलो गो बोलो। ओमफाय बेनिफ्राय जोङो। नाखौ आखाइजों दांग्रोब हरो। जे नाया अबेथिं दङ। माथिं दं बि बेफोरबायदिनो नागिरनाय जायो बेफोरबायद नो जोङो गोबां रोखोमनि नाखौ हमनो हायो। आरो बेफोरबायदिनो ना हमनाय होननानै। बुंबावब्ला जोंहा बोरसि बोरसि जोंबो जों ना बोननानै नाखौ। लानाय जायो। ओ- बोरसिखोबो जों बिदिनो दुरुं आरो मोनसे थिर बायदि जोङो मोनसे लहाजों खानानै बेहाय मैदा एबा ओ-गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बुंनो थांबा खानस्रिफोरजों। जावनानै खानसेजों हमनाय नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे जे जेखौ जोङो जेखौथ' मिथियो? आस्रा जे जायखौ। रोङो आखायजों मोजाङै बिजिरनानै फख्रिथिं फख्रि एबा अबेबा बिलोफोराव ना गुरनानै। ओ- सारनानै लाबोयो। थिग बेबायदिनो गोबां गोब गोबां जायगायाव बेलेग बेलेग आदबै जोङो ना हमनायखौ नुनो मोनो। बिसिनाव बेलेग बेलेग रोखोमनि ओ-बाहायग्रा मुवा एबा आइजें आयलाफोर दङ जोंनि बर' समाजाव जाबायदि बेफोरबायदि दि आइजें आलाखौ बाहायो आं नोंथांनि सिगाङाव बेफोरखौनो बुंदों। आरो जोंनि समाजावबो बेबायदि नुबोबाय। थायो आरो जोङो माख माखासे नाफोर हमनो थाङोब्ला होनबा जोङो दैफोरखौ ओ- बान्दोफोर एबा माबेबा दैमाफा फोरानानै बा जोङो एसेबाबो थेथेनानै बिनि दैखौ बेलेगथिं फैबाय थानाय दैखौ बेलेगथिं लामा दानथेनानै साइड लानानै अबाव ना थाथावथाव जायगा बेफोरबायदिखौ जों बासिनानै आरो आलि खोनानै जोङो बेखौ बेनि दैखौ सारगारनाय जायो आरो जेब्ला बे दै सारनानै जेब्ला बे मा बायाव दैया गैया जायो अब्ला जोङो बिनि जाबोरखौ एसे एसे बोखारनानै आरो हाब्रुखौ एसे एसे मोजाङै दांग्रोमनानै जोङो नाखौ हमो। बेफोरबायदिनो जोंनि ना ह मनायाबो गोबां गोबां आदबनि थायो। जाय मानसिफोरा बेलेग बेलेग गावनि इसोरनि मेलेमजों आरो गावसिनि सान्नायजों माबायदि हमबा माबायदि नाखौ जों मोननो हागोन बेफोरबायदि जोङो इसे एनै गियान जों हमनायखौ जों नुनो मोनो। नोंथारा बि दिनो ना हमनायजों लोगोसे नाखौ मोननानै माबायदि बाहायो एबा मा मा खालामनानै जायो मानसिफोरा बेफोरनि बागै एसे आंनि सिगाङाव फोरमायथिनो हागोन?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन। औ औ नोंथां ओ जेरैबायदि नोंथाङा बुं लांबाय नाखौ माबायदि मा आदबजों हमनाय जायो बा सारनाय जायो बर'फोरा जे गोदो गो दायनिफ्रायनो जेनेबा गावसोरनि आगजु आ खाइजों गावसोरनि आखाइजोंनो माखासे मिथिंगायाव मोननाय औवा जेनेबा बेफोरजों नांगौ बायदियै हेबनानै बा बानायनानै लानानै बिलो फु ख्रि बा दैमा बेफोराव जे नाखौ लायो लायखांनाय उनाव लाय खांनाय उनाव बिसोरो मा खालामो ओ नाखौ मोजाङै सुनानै मोजाङै बासिनानै मोजाङै बिगुर गारना नै बेखौ खायसेया ओ जेनेबा गोथाङै गोथाङै माबायैनो फ्रेस फ्रेसयैनो जाफैगोन। जेनेबा माखासे मिथिंगायाव मोननाय मे गं जेनेबा मैथा मैथाजोंथ' बर'फोरा मैथायाथ' बर'फोरनि जेनेबा मैथा नाया बर'फोरनि रोखोमसे गोथाव जाग्रा उम ओ औ ओ मैथाजों जाफैगोन बिनि उनाव माखासे जानो हायै नाफोरखौ जेनेबा ओ उनाव उननि थाखाय उननि थाखाय बा बाहायनो थाखाय बिसोरो नाखौ मोजाङै सायनानैहाय मोजाङै फोराननानै दोनगोन ओ खायफाया फोरानना नै मोजाङै फोराननानै बेखौ भयाम बा ओ माबेबा थेमाफोराव सोनानै दोनगोन आरो खायफाया बे नाफोरखौ ओ ना मावा फिसा फिसाखौ नाफाम बानायनानै दोनो नाफामाथ' बर' हारिनि मोनसे गोनांथार जाग्रा जाग्रा खाजा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' फोरा नाफोरखौ इदिनो गोबाव सम जा जानो थाखाय नाफाम बानायनानै दोनोमोन बे ओ ना खौल माखासे मिथ थिंगायाव मोननाय जेरै थास' थास' गोसोम आरि इनि थास' गोसोमनिफ्राय बांसिन बानायनाय जायो
औ
थास' गोसोम फोरजों बे नाखौ देग्लिनानै मोजाङै मिस मिस देग्लिनानै बेखौ औवानि हासुङाव जाहाथे गोबाव सम जाग जायो उननि समावबो जाजायो बिनि थाखाय औवा हासुं मोनसे से लानानै बेयाव बे देनानै लानाय ना ना आरो थास'जों जा देनानै लानाय गुन्दै बेखौहाय थुम थुम सोनानै बेयाव हा लिरथेनानै प्लास्टिकजों खाथबनान दोननाय जायो नंगौ ना नोंथां
औ नोंगौ
अ ओ बेबायदिनो जेनेबा नोंथाङाबो आरो ना हमनाय बा नाखौ माबायदि बानायनानै गोबाव सम जाजानायहालागै दोनजायो बेनि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जेरैबायदि नाखौ थिना दोननायनि बागै बुंदों आरो बेफोरबायदि आयज जें-आइलायनि बागै जा एसे बुंदों नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथ सैथोआनो नोंगौ ज जोङो बेफोरबायदि नाखौ नाफाम बामनायनानै एबा ओ भयामाव सोनानै गोबाव समसिम जानो हायो एबा थिनानै दोननो हायो नोंगौ आरो नोंथां सोंथि खामनाय बायद दि जोङो नाखौ गोबां रोखोमै हमनो हाबावो। जेरैबायदियै जोङो आथिखाल मुगायावथ' बांसिनानो दै दै दै गिदिर फोरनि फुख्रि गिदिरफोरखौ जोङो लोगो नांनानै ओ सारनो थाखाय जोंनाव गोबां बोलो नांगौ जायनि थाख खाय बिसोरो गाव नि गियानजों माखासे मिचिनफोरखौ लागायनानै दैखौ थाब थाब सारनानै बेखौ रानहोनानै ना हमनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ औ।
गो लालाय लायनानै आरो बेफोरबायदिनो जोङो दैबाना जायोब्ला जोंहा गोबां नाफोर फैयो बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिगौ जा जानो हागौ। जायनि थाखाय बिसोरो खायफा खायफा मानसिफोरा गावसानि न'आवनो थानाय ओ औवाजों माखासे बानायनाय आरो लाब जे जायखौ जोङो मुस्रिजों बानायनाय जायो। नोंथाबो बेखौ मिथिगौ जानो हागौ। जाय ना लाब जेखौ जोङो दैयाव हरनानै बेखौ उनाव बोखाङोब्ला बेहाय ना मावा एबा फिथिख्रिफोरा गाखोयो। बिनिफ्रायबो जोङो नाखौ हमनानै मोनो। बेफोरबायदिनो जोङो नाख गोबां गोबां आइजें-आयला बानायनानै जोङो बेबायदि हमनायखौ नुनो मोनो। खायफा खायफा मानसिफोरा बेफोरबायदिनो नाखौ जानो थाखाय गोबां जायगाफोराव फिसियो। खायफा खायबा हाखर फिसा खालामनानै आरो खायफाया गाव नि रांखावरियाव बाहायनो थाखायबो गिदिर गिदिर फुख्रिफोर जावनानै जोङो ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो नोंथाङा सोंथि खालामनाय बायदि जे जोङो नाफोरखौ माबायदि जायो आरो थिनानै जायो होननानै बुङोब्ला। जोङो गोबां समाव मालाबा समाव जों गोबां रोखोमनि ना मोनोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो नाफामखौ बानायनानै जायो नंगौ बियो। आरो बेजों जो लोगोसे जोङो ना खौ फोराननानैबो दोननाय जायो। जायखौ जोङो ना गोरान होननानै ओब मिथिनाय जायो। नागोरांखो जों गोबां ओंख्रि फोरानो होना जायो। मालाबा थास' बिथ्रि एबा मालाबा खुमब्रा खारै आरो बेफोरबायदिनो मालाबा दालि खारै एबा मालाबा बेफोरबायदिनो सबायाइ ओंख्रि बेफोराव जोङो ना गोरानफोरखौ होनायखौ नुनो मोन नो ना फोरखौबो बे बायदिनो गो खामनानै दोनोबा आरो बेफोरबायदि नाफाम देनानै दोनोबा जोङो गोबाव समसिजों थिनानै जानानै जानो हायो।
औ औ
बेफोरबायदिनो जोङो नानि ओ ना हमनाय आरो नानि बेफोरबायदि थिनानै दोननाय जानायनि बागै आङो ओ बेफोरखौ बुंनो बेफोरबायदि सावरायनो होननानै नोंथांनि सिगाङाव बुंबाय। आरो नोंथाङा आंनि थाखाय जा बेसेन गोसा बिबुंथि होदों नोंथांनि ससे सेरसिम दा साबायखर थाबाय। आरो आङो दिनै बे ना हमनायनि बाग एसेयावनो दोनथ'नोसै।
औ दे नोंथां औ दे गोजोनथों।